ओ हेलौ।
नेट मोनाखैहाय। औ खोनाबाय खोनाबाय। खोनाबाय खोनाबाय।
मा खबर?
मोजांहाय।
मा खबर होनदां?
ए मोजाङानो नोंहालाय? ओ
नङा माइ गाया
हेलौ।
अ माइ गायदोंना गायाखै होनदां नोंस्रा माइ।
माइ गायबाय थादों।
ए
जायाखैनो फैजोबाखैनो दुब्लियाव थांनायानो। आमफ्राय नोंना हो
मा ओंख्रि संखो होन्दां?
आलु जहलसो ओमफ्राय ना गोरान बाथोनसो जेबो गैया दिनै।
ए ओमफाय
अखा हानायावनो ना सारहैदों?
औ बाल बैयाव सारनो लुगैनानै सारहैदों।
ए मोनोदां।
मोनगोन ना मागोन मोनथिया खालपार हाखर आरो एसे जागासे मोनो खोमा होनना सारहैयदों।
मोनगोनदां बिदिबा।
बेखौनो गरम जागासिनो दै फिसाखाइ।
उम मोजांबा ना थाबो बोरैबा जमा थायो बिदियावसो।
ओंखायथ' ना जेनेबा एसे जागासे मोनबाबो नाखौनो मोनजाथारला नालाय।
उम नोंसोरा मानसि सानै साथाम
उम बायनाबो जानो हाया आरायस' थाखा खि फवा मैया ना बोथिया।
औ बिदि खारा।
हाथायाव मै
आरायस' थिनस' जाहैसिगोनसो बावथारला।
उम उम।
जानो हानाय नोंला।
उम दखानखौनो माथो हैयाखै नों दासान्दिलाय?
माइ गायबाय थानायखाय थाङाखै।
ए थांफ्लाङो आहा थांबाथाय थांनो लुुगैयो।
उम।
जिरायहैनो लुुगैयो उम जिरायहैनो लुगैयो आरो गामि दखानाव। उम।
नै मैबार गायखांबासो थांसै।
उम उम। दिनै गायखांगोन नामा?
दिनै गायख्लांफ्रामगोनदां एसे एनै थानो हागौदां आरो।
उम उम उम उम मा होनदों नों मा होनदोंमोन?
ए दिनै ओइ सानैजों फैगा
सानैजों फैनो माने? हालौ हेलौ गैला लायलां माबायानो नेदानो हेलौ दानाखैबो ओमफ्राय खोनास्राया। आं खोनायाखैनो हेलौ आयं आं खोनासै दाहाय।